खोनादोंना नोंथाङा उम। औ। जाखांबाय।
मा ओंख्रि जाखो।
बयलार आलु। दालि ओंख्रि।
आतसा। दा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदा सावरायनो सानो।
औ दे बुंलाय।
औ।
जिहेथु जोङो फरायनानै साख्रि नागिरो
औ।
बबे साख्रिखौ जोङो माबायदि नागिरोब्ला मोननो हायो दा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
जोंनो साख्रि नागिरनो थाङोबा जों गिबियावनो गाव माने नों जाय साख्रिनि थाखाय। जाय साख्रिखौ नागिरदों बिनि थाखाय नों गिबियावनो एसे गावनो नाजानाय थाग्रोनांगोन एबा गाव फरायनांग्रोगोन लाइनावहाय जेरै जोङो गोबां मानसिफोरानो गोबां हिनजावसाफोरा जेरै नार्स मावो एबा गोबां मावो। आंबो नागिरदोंमोन
औ
नाथाय दाबो सरखारि मोनाखै आरो।
औ दा नोंथाङा मा साख्रि नागिरदोंमोन? माबायदि नागिरदो बिनि सायावसो फोरमायदो।
आङो गिबियावनो आं नागिरनाया माने आङो नार्सथ' नङा अटि टेकनिकियान अटि टेकनिकियान फरायनो थाखाय जों गिबियावनो गावनो टुवेल्भ पास जाग्रोनांगोन टुेल्भ पास जा उनाव जोङो जेरै अटि टेकनिसियाननि। जेरै कलेज थाखायो नालाय इदिनो गोबांनो नार्स नोङो बि-एस-सि नार्सिं फरायनो ना एन-एम फरायनो ना जि- एन-एम फरायनो बेफोरबायदिनो आंबो थांदोंमोन बिनियाव कलेजाव थांनानै सोंहैबाय जोंबो लोगोफोर दंमोन सानै साथामसो ओमफाय जोङो थांनानै सोंहैनानै माबाखौ लाबा मोजां जागोन होननानै सोंबाय रायलायबाय ओमफाय बिदिनो अटि टेकनिसियान लाबाय आरो आङो बिनि उनावहाय लानानै टु इयार्सनि कर्स लादोंमोन नोंनि गोसो थ्रि इयार्स लायोना टु इयार्स लायो बिनि उनाव आं टु इयार्स लानायनि उनावहाय जेब्ला फरायनाया जोबबाय बिनि उनाव उनावहाय जोङो प्रेकटिकेल खालामनो थांदोंमोन। गुवाहाटियावहाय सिक्स मान प्रेटि प्रेकटिकेल खालामबाय सिक्स मान्थ प्रेकटिकेल खालामखांनायनि उनाव जोङो। एक्सपिरियेन्स माने इक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट नांबावगौ जायो। एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटाव नोङो जेरै वान इयार्स एबा टु इयार्स बेफोरबायदिनि थायोबा नोंखौ बांसिन साबसिन जायो नालाय बिनि थाखायनो जोङो एक्सपिरियेन्स लाबावबाय बिसनो थेरेर लाबावदोंमोन आङो बेनि उनावहाय लाखांनानै दायो जोबजोब्बाय जोबनायनि उनाव दायो नागिरदोंमोन बिदिनो प्राइभेटआवनो मावनानै थाथदोंमोन। मोनैनि थाखाय दासिमबो मोनथ'वाखै। दा साननैसो न'आवनो दंथ'यो दायो दैज्लां बोथोरबो नालायदो न'आव थांनांगौ होननानै दंफैथयो बिनिफ्राय आरो नोङो गोबां बिदिनो माने हटेल मेनेजमेन्ट फरायो आजिखालि गोबां साख्रि नागिरो जेरै मास थार मास्टार फरायनो थाखाय नोङो बि एड खालामनांगोन
औ।
बिएद खालामनाय आंथ' बारा इसेबां मिनथिजोबा होमबाबो खोनायो आरो बिएद खालामनांगौ बेफोरबायदिनो ओम।
दा जोङो ओ साख्रि नायगिरनाय बा गभर्नमेन्ट जब नागिरनाय दा बे बेनि गभर्नमेन्ट जब नागिर नायनि लामाया गोबां रोखोमनि दङ दा फार सोनारो गाव मा जानो गोसो बेनि सायाव सोनारो दा हमना ला बा सासे फरायसा लेखा फरायग्रा सुबुङा जुदि गाव सानोब्ला आं मास्टार जागोन दा जुदि मास्टार जागोन होनना सानोब्ला बेनि मोनसे डिरेक्सना लामाया बेलेग जागोन आरो जुदि सोरबा खाथि बुङोब्ला आङो सासे नार्स जागोन बा आङो सासे एम बिबिएस डक्टर जागोन बा आङो सासे पुलिस अफिसार जागोन बा आङो सासे पुलिस कनस्टेबोल जानानैनो थागोन दा सोरबा जुदि इन्जिनियार जानोब्ला सोरबा ए पि एस सि अफिसार जानोब्ला दा बेफोरबायदि जानोब्ला। ओ लामाया गुबुन गुबुन थायो दा गिबियावनो आङो जिहेथु गभर्नमेन्ट जबनि सायाव जों सावरायनो लादों नालाय बेखायनो आं गिबियावनो फोरोंगिरिनि बाथ्राखौ सावरायग्रोनोसै दा जोङो फोरोंगिरि जानोब्ला लेखा फरायनायाथ' फरायखानांगोन डिग्रिखोथ' ला खाथारनांगोन दा जोङो सासे एल पि स्कुलनि मास्टार जानोब्ला खमैबो बियो हाय सेकेण्डारि पास जानानै दिलेट सार्टिफिकेट थानाय जा जानांगोन।
ओम
दिलेट सार्टिफिकेटआ जाबाय टु इयार्सनि कर्स नै बोसोरनि। कर्स दा हायार सेकेण्दारि पास जाखांनानै बा सोरबा हायार सेकेण्डारि पास जानाय दोङोब्ला बा बेनि जुदि हायार सेकेणडारिनि मार्कआ फिफ्टि पारसेन्ट दङब्ला बियो डिलेट लानो हायो डिलेट लानानै बियो डिलेट दुइ बोसोर कर्सा जोबखांनायनि उनाव बियो ओ टेट टेट एक्जाम होनो हायो टेट एगजाम होनानै बियो टेटाव पास जायोब्ला बिनिफ्राय जुदि सरकारा जुदि ओ मास्टारनि एल पि सुकुलनि मास्टारनि पोस्ट टेकेन दिहुननानै होयोब्ला बेखौ एप्लाइ खालामोब्ला जुदि बियो मार्कआव मोनसे मार्कआव कार्ड अफ मार्कआव जुदि फैयोब्ला बेयो मास्टार साख्रिखौ मोननो हायो। दा बे जाबाय एल पि स्कुलनि थाखाय दा बेनि उनाव इउ पि जुदि आपार प्राइमारि इउपि माने आपार प्राइमारि। इउ पि आपार प्राइमारिनि मास्टार जानोब्ला। समानो बियो ग्रेजुवेसन जानाय जानांगोन डिग्रि पास जानाय जानांगोन। फारसेथिं दिलेड थाब दिलेड बाबो जागोन बि थायोबा एम इ नि मास्टार जानो मोजां जायो डिलेट थाबाबो ए मिनिनि मास्टारखौ एप्लाइ खालामनो हायो सेम प्रसेस टेट पास जानाय जानांगोन एम इ दा बेनि उनाव जेब्ला नोङो हाइ स्कुलनि मास्टार जानो ग्रेजुवेसन जानांगोन आरो बियो बिएड थाथारनांगोन जायखौ जोङो बेसेसलर आप मा होनो डिग्रि बा मा होनो इखौ
बेचलार अफ एडुकेसन। ना बे बिएड थानांगोन बिएड थायोब्ला बियो हाइ स्कुलनि मास्टार जानो हागोन बेनि उनाव जुदि मास्टार मास्टार डिग्रि खालामनायबा बियो बि एड दङब्ला ना बियो जुदि नेट। नेट पास जानाय बा बियो हायार सेकेणडारिनि मास्टार जानो हागोन दा बे जाबाय जोंनि मास्टार जानाय बा। प्रफेसार जानायनि मोनसे लामा बेनि उनाव जुदि प्रफेसार जानोबाथ' पि ओइसडि थानाय जानांबाय।
औ।
कलेजनि लेक्सारार जानोबा पिओइ सि थानाया गाहाम जायो। दा बेफोर बायदि। दानिया बेनि उनाव आङो बुंनो सानदों हमना ला जोङो जुदि सोरबा मास्टार जानो जानो गोसो गैयाबा जोङो पुलिस मावनो हायो कनस्टेबोल। दा बे पुलिस कनस्टेबोल जानो थाखाय जोंना फरायनायाथ' जोङो हायार सेकेण्डारि पास जानाय जानांगोन अब्लानिया जोंहा मोजां जायो। बेनि उनाव डिग्रि पास जानायबाबो जायो दा बे जुदि पुलिस कनस्टेबोल। जानोब्ला जोंहा बेयावाय जेबो मार्कनि मोनसे थि हमनाय थाया बेयाव जायखि जाया हायार सेकेनडारि पास जानायबा हायार सेकेणडारि लेभेलखौ खालामनो हागोन बेनि उनाव टेन पास जानायबा पास जानाय लेभेलखौ खालामनो हागोन दा बेफोर जाबाय कनस्टेबोल दा बेनि उनाव जुदि सासे पुलिस अफिसार जानोबा हमना ला एस आइ। साब साब इन्सपेक्टर जानोब्ला ओ बियो डिग्रि पास जानाय जानांगोन। डिग्रि पास जानाय जायोब्ला बियो साब इन्सपेक्टर जानो हागोन। दा बिए डिग्रि पास जानाय जानांगोन बेनि उनाव आरो जुदि ए पि एस सि एगजाम उथ्रिनानै जुदि ओ ए सि एस अफिसार जानो ब्ला बा ओ डाइरेक्ट जुदि डि एस पि जानोब्ला जोंङो ए पि सि निफ्रायबो थां नो हायो ओ जेब्ला ए पि सि ए पि सिखौ पास जायो अब्ला बियो मेरिट बेसिसाव सेलेकसन जायो। दा सोरबा ए सि एस जायो ओ सोरबा ए पिस ए पि एस जायो आसाम पुलिस सारबिस पुलिसाव खामानि मावो। दा बेफोरबायदिनो जोंङो थांनो हायो दानिया बिनि उनाव जेब्ला जोंङो मेडिकेल फरायनोब्ला बा डक्टर जानोब्ला ओ बियो मायाव फरायनाय जानांगोन बियो साइन्सआव फरायनाय जानांगोन। मेट्रिक पास जाखांनानै हाय सेकेण्डारि हाय सेकेण्डारिखो बियो साइन्सआव फरायनाय जानांगोन ओ साइन्सआव फरायनानै बि मोनसे कास्टनि सायाव सोनारगोन हायार सेकेणडारिनि मार्कआ हमना ला सोरनोबा एभारेज फिफ्टिनि सायाव नांगोन सोरनोबा एभारेेज फर्टिफाइभनि सायाव नांगोन दा बेफोरबायदि मोनसे कास्ट सोनारनानै बेवहाय ओ मार्कखौ हमनाय थायो दा बेवहाय हायार सेकेण्डारि पास जाखांना नै मोनसे ओ
हेलौ हा? हेलौ खोनानोनो नागिराखै बारा हेलौ नेदानो नांङाखै दां
दा बे सारि बोसोरनि कर्सआ जोबखांनाय लोगो ए